औ
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा दिनैनि जोंनि रायलायनो लानाय बेबायदि बाथ्राखौ जों सावरायजेनसै ना
औ सावरायनोसै
औ दे होमबा नोंथांआनो जागायग्रोदो
जोङो ओ गावनि जिउनि थांखि नोंनि जिउनि थांखि
औ
औ ओ गिबियावनो ओ नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा नोंनि जिउनि थांखिखौ एसे
नोंथाङा ओ नोंथां नोंथाङा मा जानो सानो आरो मानो जानो सानो
बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होबा हामगौमोन नोंथां
दे आमबा आङो आंनि जिउनि थांखिनि बागै आङो जोबोर बेबायदि गुवारै बेखेवना होनोसै जा-जागोन दाना
औ औ औ जागोन नोंथां
औ दे होमबा आंनि जिउनि थांखि आङो बुंनो सानदोंदि आङो बेबायदि आङो आंनि लाइफआव एबा जिबनाव
औ औ
बेबायदि मोनथाम बुस्थु एबा मोनथाम बेबायदि ओ द्रिम दङो एबा गल्ड दङ होनना बुंजायो बेबायदि मोनथामल' नङा ओ ओ जेरै- आङो बुंनो सानदों फार्स्ट आङो बेबायदि मोनसे स्टक मार्केट आव बेबायदि इनभेस्टार एबा ट्रेडार हिसाबै आङो बेबायदि जानो सानो आरो आङो ओ ओ ट्रेडार जानो सानो मानोना आङो मिथि-मिथिगौदि जेब्ला नोंहा थांखिया बेबायदि एबा आंहा थांखिया बेबायदि बुहुम गिदिंनायनि फुरा बुहुमाव बेसेबांखिनि कान्ट्रि दङ बेसेांखिनि देस दङ गासै बुहुमाव आङो गिदिंनो ओ सानदों आरो जायनि थाखाय आंनो फ्रि-फ्रिदम नांगौ आरो आङो फ्रिदमखौ जेब्ला आङो सरकारि जबानो हक आरो जोङो आङो प्राइभेट जबानो हग जिखुनु जाया जब मावबा आङो बेबाय दि फ्रिदम मोननो हाया मानोना होमबा आङो बेबायदि आंनि बसनि सिङाव थानांगोन आंनि बेबायदि सिनियरनि सिङाव थानांगोन जायनि थाखाय आङो न' तानिफ्राय बेबायदि सारिता पासतासिम आं बि नाइन टु फाइभ एबा नाइन टु फर जब मावनांगोन जायनि थाखाय आङो मोना बेनिखायनो आंनो फ्रिदम नांगौ जायनि थाखाय आङो बेबायदि ट्रेदिंआव बेबायदि आङो कारियार एबा आङो कारियार बनायनो सानदों आरो आङो मानोना आङो आंनि सिमाङा बेबायदि बुहुम गिदिंनाय बे मोनसेल' सिमां नङा आरो लोगोसे आं मिथिगौ बेबायदि ओ फार्स्ट बेबायदि ओ आं ओ जोंनि एबा आंनि न'खराव फार्स्ट बेबायदि आङो मिलिनारि बेबायदि जानो सानो आरो लोगोसे आङो बिजनेसाव जोबोद इन्टारेस्ट दोङो मानोना होमबा आङो जेरै ट्रेदिंजों लोगोसे आङो ओ कन्टेन्ट क्रियेसनावबो आङो जोबोर सक दङो। आरो लोगोसे आं बिजिनेस बेबायदि रियेल इस्टेट आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि बस्थुफोर दङो जाययाव आं बेबायदि द्रिमफोर दङ एबा सशकफोर दङो नोंथां
औ औ औ आंनाबो बेनो। मोनसेया जाहैबाय आं आबाद मावनानै जोबोद मोजां मोनो। फोथारावहाय आबाद मावनो जोबोद मोजां मोनो। दानि जुगाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि जोलैफोर फोदों गोदान मुगाजों माबा गोरोबनाय बेफोर आबादखौ आं मावनानै मोजां मोनो। जेरै जिंखा बहल बेबायदिनो जोंनि लकेल एरियायाव जेसबां आबादफोर जायो। आं बेखौ मावनानै मोजां मोनो।
औ।
औ आं मिउजिक दामनो मोजां मोनो आंना जिउ थां जिउनि थांखिया आंनि जिउनि थांखिया बे मोननैआनो आरो नोंथां। नोंथां।
औ।
औ औ ओमफ्राय।
औ हागोन।
औ औ।
जेरै आं नोंथांखौ बुंलांखाबाय आंनि सिमां जाय सिमाङा बेबायदि वाल्ड ट्रेबेलार एबा बुहुमाव गिदिंनो बेबायदि समायना समायना जायगाफोर नायनो थाखाय एक्सप्लर खालामनो थाखाय आरो गोबां रोखोमनि बेबायदि बुहुमाव गोबां रोखोमनि जायगाफोर दङो ओरैबायदि समायना समायना जायगा। फोर दङ जाय जायगाखौ जोङो नायबा एबा गाव गावखौनो सोरगोआव थानाय बायदि मोनो। आरो लोगोसे गोदान कालचारफोर एबा गोदान गोदान मानसिजों लोगो हमना स्ट्र स्ट्रेन्जार मानसिफोरजों लोगो हमनानै रायलायनाय बिसोरनि भाषाफोरखौ जों आं सोलोंनाय। आरो लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्राफोर गोदान गोदान रोखोमनि टेस्ट खालामनाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायगाफोर गोदान गोदान जायगायाव आइ एक्सप्लर खालामनाय एबा थाबायनाय मोजां मोजां रोखोमनि जायगा। नायहैनाय बिनिखायनो आं बुहुम गिदिंनायाव आं सिमां दोङो जायनि थाखाय जेब्ला आङो नाइन टु फाइभ बिबायदि गभार्मेट जब एबा फ्राइबेट जब मावो अब्ला आं बिबदि थाबायनो हानाय नङा मानो होनबा जेब्ला हलिदे मोनो अब्लाल'सो थाबायनो हागोन बेनिखायनो आङो बेबायदि मेन गोसो आङो दायो बेबायदि ट्रेडनिं आरो कन्टेन्ट क्रियेसनाव होदों मानो होनोमबा बे मोननैया बेबायदि फ्रिदम दङ नोङो। बुहुमाव जिखुनु जाया हादरावनो था एबा जिखुनु जाया जायगायावनो था नोङो बिनिफ्राय थानानै बेबायदि ट्रेडं खालामनो हायो। हायो आरो कनटेन क्रियेसन खालामनो हायो मानो होनबा दानि जुगावथ' जों बुंनो थाङोब्ला कन्टेन क्रियेसना मोनसे बेसिक निट हिसाबै जानानै फैबाय।
औ औ औ।
बेनिखायनो आं बिनि फारसे जोबोर गोसो दोङो आरो लोगोसे आं मिथिबावोदि ए आइ ए आइ आरो आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स ए आइ आ जोबोर गोनांथि मानोना ओ ए आइ हायनायखाय जोङो गासैयावबो ए आइ बाहायनो हायो बेनिखाय ए आइ खौबो आं सोलोंनो सानो। आरो लोगोसे आरो मोनसे मोननैसो बुस्थुफोर दङो बियो मेन सिमाङा हले आंनिया बेबायदि बुहुम थाबायनाय आरो सेकेन्द त्रेदिं आरो कनतेन क्रियेसन आरो आंहा बेबायदि बिजनेसाव जोबोद इन्टारेस्ट दोङो मानो होनबा रियेल इस्टेट बेबायदि गावाइनि खुद अन कम्पानि बनायनायनि थाखाय जोबोद बेबायदि सिमांफोर दङ आरो ना आरो नोंथाङा जेबायदिनो नोंथाङा गाव नोंथांनि सिमांखो खिन्थालांबाय जेरै मिउजिक लिसनिं मिउजिक आरो लोगोसे औ बेबायदि फार्मिं ओ फार्मिं आबाद मावनाय जेरै जिंखा फल एबा माइ आबादफोर जिखुनु जाया आबादफोर मावनाय आरो आं नंगौ थारैनो नो जेब्ला आंङो बेबायदि ट्रेबेल खालामगोन बुहुमाव एबा बि ट्रेबेल खालामनायाव मिउजिक फोरखोल खोनासंखानाङो मानो होनबा मिउजिका बेबायदि ब्रेननि थाखाय मोजां आरो हेल्थनि थाखायबो मोजां जे ब्ला जोङो मिउजिक खोनायो जोङो रिलेक्स फिल खालामो जोंनि मोदोमा एबा जोंनि बडिया बेबायदि रिलेक्जिं फिल खालामो आरोना आरो नोंथाङा नोंथांनि बागै फंनैसो बुंनो हाबावगोन दे
ओ आंनाबो बेनो ओ आबाद मावनानै आं गावनि जिउखौनो सुंथाना लाखिनो सानो ओ माने बे जुगाव ओ
ओ सा साख्रि जब आबाद मावनानै जिउखौ बांसिनानो
ओ आबाद मावनानै जोङो जिखिनि मोनो ओ जि आबाद मावनानै जिखिनिफोर ओ फिथाइयानो हग बा जियानो हग ओ फाननानै जोङो फैसा रांफोर खामायनो हायो एबा गोजान गोजानाव जोङो साफ प्लाइ खालामना हरनो हायो आरो
औ
औ ओ बिदि मावनानै आङो ओ गाव गाव आं गाव आंनि जिउखौ ओ दालांनो सानो आरो नोंथां ओमफ्राय आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंहरनो सानदों ओ नोंथाङा दि दहाय बुंबाय ओ बुहुम गिदिंनायनि बाथ्रा ओ नोंथाङा बुहुम गिदिंनानै ओ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओ माबाफोर बिहोमा होलांनो सानो नामा
औ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंदों बेबायदि बुहुम गिदिंनाय बेयावथ' बुहुम गिदिं बेबायदि आंनि मोनसे द्रिम आरो लोगोसेनो नंगौ जेब्ला जोङो बेबायदि सासे बर' सेंग्राया जेब्ला बुहुम गिदिङो अब्ला गावखौनो बेबायदि मोनसे बर' हिसाबै गुबुननो दिन्थिनाय जायो आरो गुबुननो फोरमाय नाय जायोदि बेबायदि जों जोंनि बर'आबो बेबायदि दोङो बुहुमनि मोनसे खनायाव दोङो आरो जोंबो जोबोर मुंदांखा जोंबो बुहुम थाबायनो हायो जोंनि गाननाय जोमनाया बेबायदि होनना आं गुबुननि सिगाङाव गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो नाजायो आरो गुबुननो गुबुनफोरनोबो जोंनि भाषाफोरखौ एबा बर' भाषाखौ आङो बेबायदि ओ फोरोंनो नाजा गोन आरो फोरोंनो सानो मानो होनबा गुबुनाबो मिथिनांगौ जोंनि बर' हारियाबो जोबोर मुंदांखा हारि आरो जोंनि बर' हारिनि गान न्नाय जोमनाय कालसार दामनाय देनाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन होनना आङो गुबुननि सिगाङाव एबा फोरमायनो सानो
औ औ आरो ओमफ्राय ओ ओ कन्टेन्ट टारनिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा माबायदि बे
औ नोंथाङा नोंथाङा मिथिगौ कन्टेन्ट क्रियेसन होनबाथ' बेबायदि खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ कन्टेन्ट क्रियेसन होनबाथ' बेबायदि इउटुब एबा ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बिदि ओ भिदिअफोर आपलद होनाय होमबाथ' आङो बांसिन होनबा आङो दासान्दिथ' आङो बिबायदि कनथेन क्रीएसन बेबादि स्तारथ खालाम'नाय जायाखै ओ जेब्ला आं स्तारथ खालामोन अब्ला आं कनतेन क्रियेसनखो एबा भिडिअ बनायनायखौ आङो बेबायदि भ्लगिं केटेगरियाव लागोन नोंथाङा मिथिखागौ बेबायदि ब्ला आङो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनांगोन जेब्ला बि बिदि जायगा एबा बिदि उमुगाव दोङो बेबा बेबायदि मोजां जायगा आङो बेयाव दोङो होननानै जायनि थाखाय खाय आङो ब्लगिं केटेगरि बनायनो सानो आरो।
नायनानै जों ब्लकफोरनिफ्राय नायनानैबो गोबां रोखोमनि बाथ्रा एबि नुफेरि जागाफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ आसा खालामो नों थांनिफ्रायबो जोङो गोबां मिथियि एबा नुफेरि ओ बे बुहुमनि गोबां जायगाफोरखौ जोङो नोंथांनि बे ओ खामानिनिफ्राय बे ब्लगनिफ्राय नुगोन होननानै आसा खालाम नाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ
औ
आरो आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंजागोन दे।
ओ
जोंनोथ' बिदि गैला ओ नोंथांजों राय्लायनानै ओ नोंथांनिफ्राय नोंनि जिउनि थांखिखौ मिथिनानै ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ आरो नोंथाङाबो जिबायदि बाथ्राफोर बुंलांबाय ओ मिउजिक खोनासंनाय एबा गितफोर खोनासंनाय आरो फारमिं नंगौ मानो होनबा नोंथांनि बेबाय दि सिमां एबा जायबायायदि नोंथाङा सिमां नुदों बे थारैनो जोबोर मोजां। मानो होनबा दानि जुगाव गोबां मानसिफोरा बेबायदि फार्मिं एबा एग्रिकालसाराव बेबायदि थाबाङा जायनि थाखै खै बिजनेस एबा फेक्टरि खुलियो जायनि थाखाय गोबां पलुसन जायो आरो इनभरमेना एबा आबहावाया गोबां बेबायदि खस थ'' मोनो नोंथाङा बायदि एग्रिकालसाराव बेबायदि फिसा बिला माइ आबाद मावनाय एबा प्लेनफोर गायनाय जायनि थाखाय नोंथां ओ नोंथाङा जोबोर मोजां मावदों एबा जोंबो जोबोर मोजां मावगोन आरो आसा खालामोदि नोंथाङा बेखौ मावलांबाय थागोन आरो नोंथांनिफ्राय बेबायदि ओ मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिना गोजोननाय थाबाय आरो उननि हमाव जोङो लोगो मोनबावगोन होनना आसा थानानै बे कलखौ बिसिनियाव दोनथ'बाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।